हेल'
अबेसाइदआव होनदोंमोन नों
नैबे बाजार गेजेरावलै ओरै दालाय सिदा हाबबोग्रा गैया होमबा मबाइल रिपेयार माबाया रिपेयार खालामग्रा दं ना।
ए बे माबाया मा होनो
नोंसाबो हंग्राखाथि
औ-औ मिथिबाय
सिख्लाफोरबो सिनजायोरा ओंखायनो थांनो बायो आं बिदि
औ देरस'थागाबाव
हौवानि हिनजावनि सिनो ना इउनिसेक्सो हौवाफोरनिखौ फनसास थाखाल' लायो ने।
औ।
ओेफाय ओरै दस्रा थ' सायद थाख
आदसा लिरनाय थाखा जाखाबायथाय हिनजावफोरनि आ जरा हो हेयारस्पायाबो टुना थ्रिहानद्रेद हेयार कालार फरनाय
उम
बे-बे टाइम जाबा खेबसे हरबावनांगौलै
आरोबाव मोनबावो मोनबावो बिदि
मोनगोनदां जिखुनु जाया हरनोसै रा थाङो ना थाङा
नायनायजों
औ
दायो बेयाव
आङो मोनो बायदि मोनदोंलै खेबबा मोनो बायदि मोनदों आङो
खनसेयाव खेबबा मोनो।
औ सानसेयाव खनबा मोनो बायदि मोनदों आङो।
नुबा दा लोगो लाफाफ्लाबायनोसैलै। सिनायो नोंथां। नुबा लोगो लाफाफ्लाबायनो सोलै वाटसएप ग्रुपआव होनदों आं।
मा खोथा रायज्लायनोसो मोनलायलांगोनदां।
जिखुनु जाया मेसेज खालाम हारनांगोरा दाहाय खालामहरलाय।
मारै रायलायनो मोनलाय लांङो आं।
रा रावबो माबा रावबो रेज रेसपन्स होआबाथाय मा जागोन दे।
लासिं सिं लै लासिं सिं।
इगनर खालामना थाबा होननायानो जाबाय माथो।
मारै?
आलासि बासिसो खालामगोनलै होननानै एफा बुर्जा मानसियाव।
गोदान गोदान भाइब जों थांलै माखासे नाम्बार सोस'देरनाय नुदों आं।
बारायदिखौ आं ग्रुपखौनो खालामहो
मानसि सोसनदेदों दा ग्रुबाव। ओंखायनो आङो गोदान सोदेरदों बायदि मोनदां।
मिथिला दावजाना
साबैसे थांदो नोंसोर?
सानैल' बे आंजों।
उम।
आंबो थांगौमोना दहाय खबर हरबा।
आं लावबोग्रो जोजोबनोसैलै लावग्रोनाथों होन
मारै?
ए गोलाव लावग्रोव सिनजाफनोसै आं।
खानाय सिनजायाबाबो थांगौमोन ना आङो
ए आं आंबो बे लिंहरलासो थाखादारा फैखादों
ए
ओंखाम ओंख्रि मोनजुखाबाय आरो ओमफ्राय दा मोनायाव जानायसैलै बेखौ दा बेदेर बायबाय बियो ओमफ्राय दोरखांखौना हमना होसिगोन दा गनायनि थाखाय जाब नै ओंखामसो जाफैसिगोन नामा इयो बारसांग' जाबा मोनसैलां
बेदर लाबोनानै संनो जानोसै ना माथो
बेदर लाखाबाय
ए ए औ बिरखाङा सफैसिगोनथ' नै बार'था जानो सारि मिनिट लसै
नोंजों रायज्लायग्रोजोबसै रा बेखौ
फेथेर फेथेर रायजलायबाय थानो बानायलाङो रा खुगा रुमायनाय माथो
जेबो नङा ने
औ हा
खोमायावसो लाथारनांगौ
खोनाया नोङाबा
आहा बेबायदि लाबाथाय बायो रायज्लायनोनो
मा
मथा मथि फन रायलायबाबो मबाइलाव नायनो मोनांगौ आंनिबा
मबाइल थुनो मोननांगौरा आ भिदिअ नायलाय नायद बाय रायलायनो मोनाबाथ' जाखायालै थाना
आंनाबो बिदि नङाबानो जाखाया रा‌‌ बिदि भिडिअ नायाबाबो थानो लुबैयो‌‌ आं
इन्सता नंङाबाथाय जाखाया आंना‌ नायलाय‌‌ निसैसो‌ आं
नोगोर बाखायो मासतिनि मोसौआ जाफैखो ना माखोसोथाय ओंखाम खौसो संना दोनखा जोबबायमोन आं मन्जुबखाबायरा ग्रोब नो‌ माबा खांख्रिखलाजों आलुजों फाजा
खांख्रिखला
आलु फाजा
खला ओंख्रि होनबथाय बेमारि रि सो मोनलाय लाङोलै
मालिक निसो खानानै हरदों ओंख्रिया गैखाया मोन रा बाजारावसो बेखौनो आराम
बे उदासि नामा बेखौदेन‌ जानो हाबावो आं
उदासिखौ मोजां हुना जानों आलुजों
औ
बिदि जानो हायालां उदासिखौ गोखखा जायोना
मा होनो मोनलाय
उदासि आरो मोनसेया मा होनबावो मोनलाय बेखौ
गोखा फिथाइ
बिरखां फन हरदों खोनायाखै
टाइम सा टाइम जायाबा दान नाङा रा टाइम नोंनि गथ'आ हारिनि थाखायसो मुंख्ल सदों सानजायारि थुनलाइ बिजिरनायनि गुबै आयदाफोरा मा मा सावरायना लिर
थुनलाइनि समायना मुस्रि थामहिनबा गहेना खहाबनाय आखु थामहिनबा बिदै सानस्रि देंखोनि गोथार खायबनि आखुथाय रुजुनायनि थांखि आरो गोनांथि सोदोबनि गोहो नि बायदिसिना ओंथि अनसायनो हानाय गोहो बेफोर गासैबो बिथिंनि फारसे मेगन होनानै बिजिरनो नाजानायानो सानजोआरि थुनलाइ बिजिरनायनि गुबै आयदा
मनिनलै हेलौ सारि होलाय सायरि होलाय दे मोनजाया औ
बोरै मोनलाय
होदोरा बिदिनो जायखिया मोनसे नों नों बिसकल बिसकलाबायलाय।
थानो हाया अखा जोमैनि अनगा
नोंनि अनगा
नङा इदि नङा
माबा माबिन अन जाला जोब्बायलाय लानानै मा खोमा लानानै मानाया। लग होबाथाय दाननाय जायो आंना लग बानायाखै आं।
थाजोंलाय
बोरखांजों
औ
नोंनाव खल जाहैदों नामा?
जायाखै।
रोखा रायलायनायखौ खोना हैया हो। सिलानि रुमावाबबो फैनो थिनदां
ओमफ्राय
जेबो नङा बेनिफ्राय ओंखाम बे संखानायबा जानांगौ न मोन दा मोनायाव
दा बेलासियाव बाजार थाङा
मा
दा बेलासियाव बाजाराव थाङा?
बाजाराव! नायनि थांनाय जाना जाया-
ओइ लंपेन्ट फिसा खालामहैनांगौमोन रा
ए जासिगोन माथो टाइमा
दा सारिथा साराय सारिथा नै नोंसोर संनांगौ जानांगौ
हाबा जाखासिनो दोन'
उम
समा बारग लांदों आङोखौ
आंना फन बुजाया माथोसो नुबाय होनो वाटसप ग्रुपआव आं फन बुजया माथो होनदोंदों बे सिख्लाफोरजों रायलायला बायनो हाया नोङो लोगो लाहरनो हाया नोङो
नों लोगो लाहरदो रा नै सबिता बसुमतारि नो
लाहरदो रा नों लाहरग्रोदो रा फरायायलाय जाबायलै दानहरदो टाइमा